औ नोंथां ।
औ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोननाय थाबाय ।
औ नोंथां ।
औ ओ दा जों रायलायनो रायलायनो लादोंदि ओ दैनि बागै ।
औ औ
औ दैनि सोमोन्दै जों रायलायनो । जों दैखौ मा मायाव बाहायो आरो मा मायाव मुलाम्फा जा जायो । बेनि सायाव जों सावरायनि औ जोंहा दै दै बुङोब्ला जोंहा मानसिनोल' नङा ओ बिफां लाइ फां जिब जुनार आरो सुबुं माहारिनिबो जोबोर गोनांथि दैया ।
औ ।
औ दैया जोबोर गोनांथि बिदिनो जोंहा आबाद मावनाय बायदिसिनाफोरावबो जोंहा ओ दैनिनो गोनांथि
औ ।
औ ओ दैया माने जोंनि जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बेफोराव गासैबावबो जोंहा दै नङाब्लानो जाया। दैखौ बाह हायनांगौ जाथारो जोंहा बिदिनो गावनि गाननाय जोमनाय सुनाय दुगैनाय बेफोरावबो जोङो गोबां दैखौ बाहायनाय जायो ।
औ ।
औ आरो ओ दै दैखौ आरो मोननोब्ला जों आरो बिफां लाइफांखौबो आरो जों फोथांना लाखिनांगोन।
औ नोंथां ।
बेनिखायनो दैया जों जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि बिदिनो फोथारफोरावबो आबाद मावोब्ला जोंहा दै नङाब्लानो जोंहा ओ बे आबाद थिलिया जानो नागिरा। बेखायनो जों औ बेखायनो जों माने दैखौ एंगार हाया माने दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथिथार।
औ ।
औ बिदिनो ओ जों जानायावबो दै नङाब्लानो जों माने जानो हाया बिदिनो संनायफोरावबो दै बायदिसिना बाहायाबा जों माने ओ जोंहा ओंख्रि मोननो थाङा। आरो ओ बिदिनो जोंहा दुगैनायफोरावबो जों दै बाहायो बाहायनांगौ दा बिदिनि ओरैनो फंनैसो नोंथाङाबो दैनि बागै आंनो एसे गुवारै फोरमायहरनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम । दिनैनि बे दैनि सायाव रायज्लायनायनि थाखाय दु ओ नोंथांनि बे थिननायखौ ओ सिगाङाव दोननानै आङो ओ दिनैनि बे दैनि रायज्लायनाय हाबाफारियाव फंनैसो बुंफोरना होनो थिन्नायलाय आं बुंफोरनो थाखाय आखायाव लाबाय। दैया जाहै बाय जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो। दैया दैया जोंहा ओ जोङो दैखौ जोंनि बुहुमाव स्निजिसे जौखोन्दो मोननो हायो।
औ ।
जौसे बे जौखोन्दोनि गेजेराव जोंहा बांसिन ओ स्निजिसे जौखोन्दो आनो दै आरो नैजिगु जौखोन्दोआ जोंहा हा होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों। आरो दैया जोंहा जोङो फरायनो मोननाय बायदिब्ला जोंहा दैया महर गैया होननानै फन मोनथियो जोङो दैया जाय जायगायाव थायो बिनिनो जोंहा दैया महर लायो दैया गावनि गुबै महर गैया । दैखो जोंनि जिउआव जोंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनाय सिम बा बुहुमाव थानाय गासै जिब जिबिनोबो दैखौ नांगौ जायो दै नङाबानो बे बुहुमाव रावबो जिब जिबियानो थांनानै थानो हानाय नङा। जों बेखौ बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोगो
ओंदो दै-दैजोंनो जोङो जोंनि सिखारनायनिफ्राय उन्दुजासिम जोङो गासै खामानियावनो जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों जेरै लोंनाय दुगैनाय जि सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बा बिफां लाइफाङाव होनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। जोंहा गासै समावनो जोङो गोबां बिबांनि दैखौ बाहायो जोंनि साम फ्रोमबोनि जिउआव जोंहा मोनथिनाय बायदिब्ला दैया जेब्ला सान्दुं गोसा जायो अब्ला जोंनि बुहुमाव थानाय दैया खफ' जानानै गोजौआव बिरलाङो बा जों जेब्ला ओंखाम ओंख्रि संगोन बे टाइमाव जोंहा दैया ओ ओंख्रियाव होनाय दैया बा दैया जोंहा राननानै जोंहा गोजौ फारसे थाङो होननानै जों मिथिनो मोनो। आरो बि दैयानो जोंहा बे दैयानो जोंहा गोजौआव थांनानै जोमै जाहैयो। आरो बिनि उनाव बांद्राय सान्दुं गोसानि जाहोनाव बियो गलिनानै जोंहा अखा महरै बुहुमाव गोग्लैफैफिनो ओ दैया जों हा गोबां महराव थायो जेरै लाथा खानाय महराव आरो लाव लाव महराव
औ
औ मोननै महराव थायो जोंहा दैया लाथाखानाय महराव आरो दै-दैलाव महराव जोंहा दैयानो जेब्ला बांद्राय गुसुद्रायब्ला जोंहा बरफ जायो। लाथा खानानै थायो
नंगौ
जों दै जों सानसेयाव जोङो दैखौ ओ खो मोनलोङाब्ला जोंहा गारामा रानखांनानै जोंहा थै ओ थैनायनि गोबां राहा थायो। जों दै खौ गासै समावनो बाहायबाय थायो जोङो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय आरो जोंहा दैनि गेजेरजोंनो जोङो आबाद मावनो हायो जोङो जोङो जोंनि जानाय आदारखौ जोङो बिनिफ्रायनो जोङो दिरुननो हायो आरो दैखौ जोङो गोबां लामाजों जोङो मोननो हायो। जेरै जोङो फुख्रि दैसा बिलो बिलोमा लैथो लैथोमा बेबायदि बायदि जायगानि गेजेरजों जोङो दैखौ मोननो हायो आरो ओ जोंहा जेब्ला दैया सागराव थायो अब्ला जोंहा बियो संख्रि महराव थायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो बेवहाय संख्रै मोनदेर नाय जायो होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो बे दैनिफ्रायनो जोङो संख्रिखौ मोनो होननानैबो जोङो मोनथिनो मोनो। आरो बे जेब्ला दैया जोंहा फुख्रि महराव बा बिलो महराव थायो बेवहाय जोंहा नाफोरा दैयावनो जोंहा गावसोरनि जिउखौ खुङो होननानै जों मिथिनो मोनो। नाया द'से दै गैयाब्लानो जोंहा थांनानै थानो हाया दैनि गेजेरजोंसो नाफोरा थांनानै थायो आरो जोङो दैखौ लानानै दैमा दैसाखौ लानानै जोङो गोबां फोथायनायफोरबो दङ जोंहा जेरै गोदोनि समाव जोंहा दै बारोब्ला जोंहा खुलुमनानै बा जोङो मान बावनानैसो ब-बारनांगौ होननानै फोथायो नङाब्ला जोंहा दैया जोंनि खहा खालामो बा माबा मोनसे ओ‌ खालामो होननानै जोङो फोथायो । दा नोंथाङा नैबे समाव जोंहा दैनि सायाव आरो फंनैसो बुंस्लिमबावनो हागोन नामा?
ओ हागोन खोब मोजां नोंथांनि गासैबो मोनसे मोनसे फारि फारि बुंनाय रावफोरा गासिबो सैथोजोबखा आंबो मिथिनानै मोनबाय नोंथांनिफ्राय बेनिखायनो आं खोब गोजोननाय मोनदों। ओ बेनिखायनो नोंथांखौबो आं साबायखर बावहरो आंनो बेखिनि गियानखौ नो बेखिनि गियानखौ आंबो नोंथांनिफ्राय मोननो हानानै गोजोननाय मोनदों औ नंगौ जोंहा दै दैया जोंनि मानसिनि थाखायनो एकदम गोनांथिथार जुदि दैखौ जों मोना मा जोंबो माने थांना थानो हा हानाय नङा बेखौ जोंबो मिथियो आरो बे रोखाखा ओ दै दै बुङोब्ला बे जोंनिनो जिउ बायदि मोनसे दैखौ जोंनो गोनांथिथार जों जुदि सानसेयाव ओ बिदिनो सानसेयाव जोङो खनले खनले जुदि दैखौ लोङाब्ला जोंहा गारामाया रानो बेबो नंगौ दैखौ ओ से घन्टा बा आधा घन्टानि उनावनो जोंहा ओ गिलासे गिलासे लोंबाय थानाया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय खोब मोजां ओ जाहाथे जोंनि कितनिकफोरा जाहाथे ओ गोहोम गोग्लैया बेनि थाखाय जोङो लोंनांगौ जायो। बेखौ बासायनायनि थाखायबो जों दैखौ लोंनांगौ जायो एकदम गोनांथिथार नोंगौ बिदिनो जोंहा बिदिनो न'फोराव फुख्रि थायो बारि बागान थायो बेनि थाखायबो जोंहा ना बायदिसिना फिनो थाखाय ओ फुख्रियाव दै सोना सोनांगौ बेबो गोनांथि सोन फिसिनो हायो आरो बारि बागानफोरावबो जोङो माने ओरै ओ बारि बागानावबो जों दैखौ सोनाय जायो आरो जोङो बिदिनो निजोरा बोहैबोबाय थानाय दै बेनिफ्राय बेनिफ्रायबो जों माने ओ दैमु खालामनानै जों ओ लोंनाय दैखौ जों बेनि बहननो हायो आ दैसाफोरनिफ्राय औ सिगांथ' आरो जों बेबायदिसो खालामनानै लोंबोयोमोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दानियासो माने माबा जालांबाय एसे आ दैमु बायदिसिनाखौ जों फ्रायनो दा नुनो थांला दैमु बुरनानै दै लोंनाय फोरखौ बेनिखायनो जोंनो माने दैया जोबोर गोनांथिथार आरो जोंनि जिउआव जोंखौ, ओ फोथांना लाखिनो हाग्राया बेबो दैयानो।
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो ओ नोंगौ नोंथांनि सिगां बुंनायाबो ओ जों जेराव मेराव बहाबाफोर थाङोब्ला बेरायोब्ला गिबियावनो जों माने दैसाखौ बारनांगौब्ला जोङो बेखौ खुलुमग्रोनांगौ खुलुमखांनायनि उनावसो जों बे दैसाखौ बारनांगौ
औ नंगौ नोंथां।
बेखौबो खोब मोजां मोनदों आं नोंथांनिफ्राय मिथिनानै ओ आरो बिदिनो जोंहा ओ जिथु दैनिफ्रायनो जों संख्रिखौबो मोननो हायो बेबो नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो बेखौबो खोब मोजां मोनदों आं मिथिनानै नोंथांनिफ्राय खोनानानै ओ जोंहा लै-लैथोआव लैथोनिफ्रायनो जोंहा संख्रि मोननो हायो दैनिफ्रायनो, दैजोंनो जों संख्रिखौ खालामनाय जायो बेबो संख्रियाबो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथिथार संख्रि गैयाबा जोंहा माने ओ गोथाव जानाय जायैखौ जों मिथिनानै मोना। हे! बेनि था आ, जोंनि ओ बे आ दैनि बागै आ सावरायनो लानाय हाबाफारिखौ आ जों बेखिनियावनो दा आं दोन्थ'नो सानदोंमोन ।
औ जागोन नोंथां ।
औ गोजोननाय थाबाय ।
औ, जागोन ।